हेलौ नोंथां
औ
औ
औ खोनादों नोंथां थारैनो औ खोनादों नोंथां
ओम आं नोंजोंहाय माने जोंनि जेनेबा गामियारि ओनसोलावहाय जे न'खर सालायनायावहाय गोदो माबायदि जेनेबा बायदिसिना आगजुफोरखौ बुथुमनानै लायोमोन बिनि बागैसो सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ औ
जेनेबा न'खर सालायनायावहाय जोंनो गोनां जानाय जेसेबांना खि जों गावनो बानायनानै लायोमोन। बेफोरनि सायावहाय आरोखि ओम। दा मा आंनो एसे सावरायग्रोनोसै नामा?
औ जागोन दे अब्ला नोंथां।
अ। ओरैनोथ' जोंनिया जेनेबा सिगां समफोरावहाय जों गावबाागाव न'खरफोरखौहाय सालायनो थाखाय बा न खरफोरखौहाय माब्रै सोलि होनो बेनि थाखाय जों माखासे खामानि मावोमोन जेनेबा आबादखौनो जों बांसिन होनजायो आबाद खौनो जों मावनानै न'खरफोरखौ सालायोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ उम।
उम। दा बे बेयावहाय जोंङो जेनेबा मुवाफोर नांगौ जेनेबा आइजें आइला नांगौ दा
सिगाङावनो आबाद मावनो था जोङो जोंगोल
औ।
बेबायदिनो उम हाथुरा हु हुकेन हासिनि बेदा दा बेफोरबायदि गासिखौबो जों गाव गावनो बानायनानै लायोमोन
औ नंगौ।
जेरै उम जोङो नांगोल बानायनो थाखाय हाग्राफोरावहाय जोङो नांगोलनि थाखाय जे साबजाथाव जेनेबा नांगोल बानायथाव थाव दंफांफोरखौ जों लायोमोन बे समावहाय उम। बिफां लाइफांखौबो माने गोबां मोनोमोन आरोखि जोंनि ओनसोलावनो बेबायदि बिदिनो जों दंफांफोरखौहाय लाबोनानै नांगोल बानायोमोन आरो जों उम। आरो जोङो बेजोंनो जों नांगोल बानायनानै जों हालौवोमोन आरो नांगोलजोंनो जों उम जे जुंगाल जुंगालखौ जों बांसिन दंफां माने गननिबो बानायो खिन्थु औवानि बानायनाय बेखौ जों गोबां नुयो औवा बुरखानि बेबायदिनो जोङो उम। हालौवोमोन जेनेबा जों आबाद गाहाय हारि हिसाबै आबाद मावनो थाखाय बेबाय- -दि बानायनानै जों हालौवोमोन आरो बेबायदिनो जों हाथरफोरखौ जेनेबा हुख्रुबनो थाखाय नङाबा जाबोरफोरखौ जों ज' खालामनो थाखाय मा खालामोमोन जोंनो मै होनांगौ जायोमोन अब्ला जों मैखौबो जोंनो जोंनि आखाइजोंनो जों औवाजों बानायनानै लायोमोन
औ औ
बेबायदिनो जोङो हासिनि जेखौ जोङो हाग्रा हायथुमनायावहाय बाहायो आरो बेबायदिनो बेदा उम बेदा जाय फोरखौहाय जोङो जेनेबा माखासे आबाद जेनेबा आसु माइ फाथो बे- -फ्राव जोङो जेनेबा फोखांनायनि उनाव एसे जौवोब्ला बिनि गांसोफोरखौ एवखुनो थाखाय बा आबादफोरखौ एसे गेसें खालामनो थाखाय जों हालेवनाय जायोमोन
औ नंगौ
बेफोरखौ उम बेफोरखौ जों माखासे गनजों बानायनानै लायोमोन आरो हाथाइफोरखौ जों औवाजों बानायनानै लायोमोन बेबायदिनो जोङो आबादफोरावहाय जेनेबा फोखांनाय आबादफोराव बेदा होनाय समाव मोसौनि खुगायाव जे होयो आदार जानो हायिनि मुखा जों बेफोरखौबो औवाजों बानायनानै लायोमोन नङा होमबा
औ नंगौ नंगौथार न
आरो बेफोर बानायनायनि लानायनि गेजेराव जेनेबा बेफोर खामानि मावनायनि गेजेरावनो जों जेसेबांनाखि जों दुरुं बाहायो नङा होमबा
औ औ
बे दुरुंफोरखौबो जों मानिे गाव गावनो फाथ फाथो फाथो दिरुंनिफ्राय जों सानानै आरिनानै जों बाहायोमोन माने जों फ्रायखौनो गाव गावनो दिरुननानै लायोमोन जों नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
आरो बिदिनो जोङो गोबां दङ जेनेबा आबाद फोखांनानै जों
माइफोरखौ फोराननाय समावहाय जों फोरानखांनानै बुथुमनो थाखाय जोङो मा खालामोमोन रयना बाहायोमोन
औ नंगौ
बे रयनाफोरखौबो जोङो मा गाव गावनो बानायनानै लायोमोन
औ नंांगौ थारैनि
आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां दं आबादनि बेलायाव बेखौ आं बुंबाय जेनेबा बेनि अनगायैबो जोंहा ना हमनाय आरिनाय नङा हबा
औ
ना हमनाय आरिनायावबो जों गोबां जोंनि थाखाय ना हमनायाव गोनां जानाय जेनेबा जेखाइ खबाय ख अखा सेन सेरेन फल' माने बेफोरखौ जों गाव गावनो बानायनानै लायोमोन
औ नंगौ नंगौ नोंथां
उम आरो बेफोरो माने ना हमग्रा आयजें आइला होनबा जों बांसिन औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन
औ नंगौ थारैनो
उम जेनेबा आं मोनसे बुंनोसै जेखाइ जेखाइखौ जों औवाजों बानायो जेखाइ हेबनो थाखायथ' जोङो सिगाङावनो नांगौबायायदियै फिसा-फिसा मानि खाथि जिरग्रोनानै ला बेखौहाय मोनब्रै खनानि हेबो आरोखि मोनब्रै खना हेबोबाबो मोनसेजों एसे गुवार खालामगोन मोन सेजों फारसेजों गुसेब बेबायदिनो उनथिंजायनिखौ फायखमनानै उनावहाय फुन्दि होनानै उम फुन्दि होनानै आराम खानानै जों बेजोंनो ना गुरनाय आरिनानै ना जायोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ-नंगौ थारैनो सैथो।
उम बेबायदिनो जोङो जेनेबा ओंखाम जेनेबा संग्राय सान्द्रि नों बेफोरनि बागै एसे बुंदोलाय?
औ जागोन दे अब्लां नोंथां औ नोंथाङानो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होनोमबा नोंथां?
औ-औ
जोंनि जि गोदो बाहायनाय जे जोंनि जि नांगौ समाव बाहायनाय बायदि जिरादफोरखौ बुंलङोन नामा नोंथाङा?
उम-उम
नोंथाङा आंखौ सोंनाय बायदि जे जोंनि जि ओंखाम एबा बायदिखौ जोङो सुनो बायदिनि थाखाय बोरै बाहायो बेफोरनि बागै एसे बुंसै आरो आं नोंथां।
औ
औ दा जोंहा आ जोंहा गोदो जि माइरं सुनो जायखौ जों खेरखा बुङो नङा होनबा नोंथां?
औ
औ बेखौ माने जोङो औवा औवाजोंनो हेबनाय हेबनानै बाननाय जायोमोन आरोना नोंथां।
उम-उम
बे औवाजों हेबनाय जे खेरखा बेयाव जोङो माइरं सुयो। आरो दायि जानो लाबोनाय बायदि मैगंफोरखौबो जोंहा बेयावनो सुनाय जायोमोन आरो नथां।
उम-उम
औ आरो जोंहा जि जोंहा नोंथाङा दहय जि जोंनि जि जानाय आदार नांगौ जानाय बाखि गासैखौबो बुंबाय नङा होमबा नोंथाङा?
उम
औ दा आं थानायनि बागै एसे बुंसै जि जोंहा गिबियावनो जोंहा थानो थाखाय जोंहा न' नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ-औ
बिदिनो जोंहा गोदो एबा आग आवगायाव जोंहा न' बानायनो थाखाय जोंहा
उम
औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
उम-उम
औ बबे औवाजोंनो जोंहा जे न'नि गुखुम खुन्थिया आरो बेरा बायदिसिना। गोबांखौनो बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ
औ आरो जोंहा जि न' बान्नाय जि जोंहाय जि ओ उखुनुम सायाव नांगौ जायोोना नोंथां बेयाव जोंहा औवा होयो आरो जोंहा जि थुरि एबा खासि हाग्रा बायदिबो होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ
औ आथिखाल नुगो बेफोरखौ मानो नुनोनो मोनला होनजायो नङा होमबा?
नंगौ
खाथि नुगौ मानो होनबा जोंहा मदार्न जुग जाहैबाय जेराव जोंहा खायफाया कानि लुयि खायफाया थिं बायदि गोबां दङ नङा होमबा नोंथां।
उम उ
बेबायदिनो जोंहा नाथाय आवगायनि दिनाव जोंहा औवाजोंनो बानायनाय एबा जि जोंहा जि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै -जोंहा औवाया थाग्रोबाय गिबियाव आरो नैथिआव दं जोंहा दंफांनिबो गोबां बानाय नङा होमबा नोंथां?
औ
औ जों दंफांजों जोंहा जेरै न'नि जे जोंहा गाहाय खुन्थिया थायो नङा होमबा नोंथां।
ओम
औ बेखौ बानायो आरो नोंथाङासो दहाय आबादनि सोमोन्दैसो बुंलांदों बेयाव बो जोंहा जे नांगोलखौ बाहायनो थाखाय जोंहा दंफांनि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां?
औ-औ
बेबायदिनो मा गोबां मुवा बेसादखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो गोदो एबा आबहावायाव जोंहा बेबायदिनो गावबागाव ओ बानाय बानाय लायोमोन आरोखि नोंथां।
औ-औ
औ-औ बिब्दिनो जोंहा आबाद मावनायाव आबाद मावनायावबो जोंहा बिदिनो औवाजोंनो बानायनाय गोबां बायदिसिना- नांगौ जायो दह नोंथाङासो नोंथाङानो गोबां बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां।
ओम-ओम
औ बिबदिनो आरोना नोंथां। आरो जोंहा जि औ-औ बुंग्रोलाय नोंथां-
एह नों बुंदो दे आं दा बुंनोसैलाय
औ जागोन दे ओ
ओम
जोंहा जि आइजो माहारिया जि दानाय जि ओ हिसानसालि जि दानाय नंगौना नोंथां। बेखौबो माने जोंहा दंफांजों आरो खुन्थियाखौ जों औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन नंगौ नोंथां औ-औ। ओमफ्राय जोंहा आथिखाल मुगायाव गोबां माने गोबां सोलायबाय आरोना नोंथां माने जोंहा जे आथिखाल जोङो नांगोलजों हालेवनायखौनो नुनोनो थांलानो नंगौ नोंथां
ओम नंगौ।
मानो होनब्ला जोङो जि गोदोनि जि जोंनि जि आबै आबौ एबा बायदिसिना जोंनि आयं बायदि मोना जों गोदो मावै मावै जे जेब्ला बिथांमोना बोरायनानै आनज्रायलांबाय नङा होनबा नोंथां? हेल' नोंथां औ औ औ बिदि। बिब्दिनि उनाव जोंहा जि जोङो बेफोर आगजुखौ माने जोंहा नुदोंल' आरोना नोंथां। जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ माने माबोरै बानायनांगौ बेफोरखौ जोङो ओ फोरोंजानो एबा सिखायनाबो लानो मोनदिया एबा सिखायजादिया बिबदि गोबां आरोना नोंथां। औ जायनि जाहोनाव जोङो दा बेफोर आइजेंफोरखौ जोङो बानायनोबो रोङा नङा होमबा नोंथां?
ओम ओम।
औ बिब्दिनो आरोना। अब्ला नोंथां जोंना
औ।
समाबो जोबबाय नङा होनबा नोंथां?
औ दोनथ'नोसै ने?
औ दोनथ'नोसै अब्ला नोंथां।
ओम।